हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
अ अ।
औ गोजोन गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामब्लायनाय जासिगोन नाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि सिमबो।
दा आं मोनसे आवदे आयदायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो हरदों। थाङा दान्दिसे सम सम होनो हागोन ना? माने आथिखाल मुगायाव
औ।
सुबुं माहारिया जौगानो थाखाय
औ।
मा राहा लानांगौबा
गोसा बुंलाय नोंनिखो एसे लासै खोनादों माने।
अ माने आथिखाल मु गायाव सुबुं माहारिया जौगानो थाखाय
औ
मा राहा लानांगौ?
अ आतसा बिनि सायाव आरो ना?
औ बे आयदानि सायाव माने एसे सुंद'यै सावरायनो नानै
औ औ सावरायजायो औ।
माने गिबि गिबियावनो आं बुंनो सानो माने सुबुं माहारिया गोदोनि बायदि नंलिया दानिया। गोदो जेरै दा बि दि नंलिया। गोबां जौगाबोबाय
नाथाय आथिखालाव आरो जौगासिन लांबावनो थाखाय सुबुं माहारिया जे गोबां माने गियान बा सोलोंथाइनि गोनांथि जानानै फैदों। बे सोलों थाइफोरखौ जोंनि गासै सुबुं माहारियानो माने लासै लासैनो गो अ लासै लासैनो माने गोदोनिस्राय माने गोबां गोरों गोरा सो-सोलोंथाइ गोनांबो ओंखारबाय। नाथाय बे बेलायावबो अब्लासिमबाबो दाबो एसेबां माने जौगाथ'वाखै आरो। जौगाबाय जौगाबायसो दं जौ माने जौगासार जानो हायाखै बे बेलायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो सानगोन नामा माबायदि राहा लायोब्ला जों जौगालांनो
ओ ओ अ आं जिखिनि मिथिगोन जेनेबा बेखिनिखौ आं बुंनो सानदों।
औ
आंनि बायदिब फोराथ' जों जेनेबा जों इण्डियानि बाथ्राखौनो बुंनोसै जेनेबा जोंनि इण्डियाव माने जों इण्डियाथ' दा देभलप काउन्ट्रि नङा नालाय दा देभलपपिं काउन्ट्रि जों इण्डिया। ओमफ्राय जों बेलेग काउन्ट्रिफोरनि रुजुनायाव नायोब्ला जोंनिया बुहुत सिङाव आरो ना दाथ' बिराद चाइना जापानफोरा बिराद आव मा आमेरिका फोरा बिराद माने डेभलप काउन्ट्रि नालाय जों बेफोरनिफ्राय बुहुत ओ सोलोंनांगौ आरोना बुहुत सोलोंनो दोङो ओमफ्राय ओ जों दा इण्डियानि बाथ्रा बुङोब्ला माने जोंनि डियानि मानसिफोर ओ मानसिफोरनियाव माने मानसिफोरनि माने बेथ' मानसिफोरनि बुं नंला माने जोंनि गभ गभमेट सिस्टेमनि नों भुलुमनांगोन जेनेबा जोंनि जोंनि पेसेन सिस्टेमानो एसे आलदा आरो ना जोंनिया माने ओ थिउरि थियरिल' बांद्राय फोरोङो ओमफ्राय जेनेबा प्रेक्टिकेल नङा आरोना। बेलेगफोरनि बादि। ओमफ्राय जोंनिया मोनसे औ। जोंनिया मोनसे आरो ओम मा माइनास पइटआ जोंनिया माने स्किल स्किलनि सायाव जोंनिया इसेबो इम्परटेन्स होआ आरो ना माने जोंनि मानसिफोरनियाव माने स्किला बुहुत खम जायो जायनि जाहोनाव जों दा जिमान ओ मानसि जों जिमाननो फराया मानो जेनेबा मा एम ए पास बि ए पास फरायबाबो माने स्किलनि खमियाव माने जोङो जब्सफोरखौ मोननो बिरात तान जायो आरोना।
औ नोंगौ।
औ खालि जोंनिया माने थिवरिनि सायावल बांसिन माबा खालामो आरो ओंखायनो माने जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौ एसे चेन्ज खालामोब्लाथाय माने गुबुनफोरनि ओ काउन्ट्रिफोरबायदि एसे दावगानो हायो आरो बेबो मोनसे ओ माबा आरो जोंनि लानो गोनां औ एक्जामपोल जेनेबा ओमफ्राय दंबावो जेनेबा बहुत माबा बहुत बिथिङावनो जोंनि माने इण्डियायाव माने नायनो गोनां दङ आरो।
औ।
स्कुलफोर स्कुलफोरखौ हमनानै आथ आरो बुहुत औ।
माने गुबुन हादोरनि बायदि औ औ माने गुबुन हादोरनि बायदि सोलोंथाइखौ खौ माने जोंनि हादरावबो लाबोब्ला माने एसे जौगानाय फैगोन होनना नोंथाङा सानो आरो ना औ माने गुबुन हादरनिया जेरैबायदि इडुकेसन सिस्टेमफोरा देब बा इसोरनि सिस्टेमा ए से आलादा बेफोर ओ बेफ रुल्सखौ माने जोंनियाव लाबोब्ला माने एसेबाबो माने जौगासिनाय फैगोन होनना नोंथाङा सानो आरो
औ आं सानगौ ओमफ्राय आरो जों ओ जों मोनसे माबानो हायो जेनेबा ओ बेलेग कानट्रिसफोराव जों माने ओ फरायसाफोरा जेनेबा फिफटिन सिक्सटिन इयारसनिफ्राय स्कुल फरायबाय थानाय टाइमावनो माने गावनि खरसाखौ गाव पार्ट टाइम मावनानै माने गावनि फरायनाय खरसा बा गावनि थानाय ओ जानायखिनिखौ माने गावनो दिहुननानै लानो हायो बिदि सिस्टेम मोनसे थायो बिसोरनाव माने पार्ट टाइम जब मावनो हानायनि मोनसे सिस्टेम थायो खिन्थु जोंनि इण्डियाआव नायोब्लाथाय माने जों पार्ट टाइम मालाबाबो मोना जों मावनो ओ आरो जों ओ जोंना दाबायदियावबो जों कुलाव बा माबायाव फरायनानै ओ जुदि मालाबा नों मावनो सानोब्लाबो ना ओ जेनेबा सानसेनि थाखाय नोंङो माब मोनसे दखानावनो नों थाहैथबाय जेनेबा दिनै पार्ट टाइमा मावनिसै आंङोदि होननानै खिन्थु जोंनि ससायटिया माने बिख एक्सेप्त खालामा आरो ना माने ओ मान गोन बे खो मानसिफोरा माने बाथ्रा बुंनो हममो आरो ना बियो उमुख थुमुगनो माने फरायनायानो माने उमुखावसो खामानि मावनो बा बे साहा दखानावसो खामानि मावनो माने बहुद था बाथ्रा फैयो आरोना सुसाइ जोंनिआ माने एकसेब खालामनो नागिरा माने जोंनि ससायथिआ माने बे बैसा दाबो मानसिफोर दंङ माने साननाया एसे नेर' आरो ना बेफोरखौबो जोंनिया माने ओं एसे माने डेभलप नङा नालाय मानसिफोरनि माने सोलोंथाइाबोथ खम जाहैबाय नालाय ओंखायनो बिदि साननाय दोंङो आरो ना बेफोरबो मोनसे ओमफ्राय जोंनियाव बे पार्ट टाइम जब सिस्टेमा थायोब्लाथाय माने मोजां जायो आरो ना बिनि थाखायनो ओ जोंनि खायसे स्टुडेन्टफोरा माने खायसे माबाफोरखौ फरायनाय-फरायनो गोसोब्लाबो माने फैसा थाखानि खमियाव माने फरायनो हाया बिदि जायो आरो नङाबा नों जेनेबा बेलेग कान्ट्रिनि बायदि जोंनियावबो जुदि पार्ट टाइम सिस्टेम थायोमोनब्ला जों माने ओ मावनानै गावनि खरसाखौ गाव दिहुननो हागौमोन माने बिमा बिफानि सायाव दिपेन्ड जानांगौनि गोनांथि गैयामोन आरोना बिमा बिायाबोथ बेसे हरनोखाय जोंनियाथ बांसिनथ आबाद मावनानै जाग्रा बा हाजिरा मावनानै जाग्रासो ए गोजाना ओंखायनो माने गाव दिहुननानै गावनिखौ गाव दिहुननानै लानो हायोब्लाथाय माने मोजां जायोमोन आरो। खिन्थु बेबो सिस्टेमखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ। नोंथा बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो। औ। दा बाथ्राया जाहैबाय जों जोंनि हारिया माने गोदोनिफ्रायनो एसेबां डेभलप नङा आरो दासो लासै लासै बिनो जौगाबोबाय दं दा दा बे समाव जों गुबुन हारिजों जुजिनो थाखाय सोलोंथाइनि बा फारसे सांग्रां जानांगोन बा सोलोंथाइ लानायाव जों गोख्रोङैनो माने
औ औ औ मानसिफोरखौ जे औ मानसिफोर जों माने फार्स्टआवनो जों सोलोंथाइयाथ' मस्ट इम्परटेन्टखा माने। सोलोंथाइ नङाब्ला जों मालाबा बो सोलोंनो हाया मानसिफ्रा बांसिन बुसथुखौनो आरो ना सोलोंथाइनिफ्राय बांसिन बुस्थुखौ मोननो हायो जोङो। ओ हायो जों जेनेबा सोलोंथाइ नङा लासिनोबो खायसे बुस्थुखौ मिथियोबा जोङो गियान लानो हायो जेनेबा प्रेकटिकेल लाइफनिफ्रायनो। खिन्थु माने खायसे बुस्थु ओरैबायदि दङ' जे माने नोङो फरायाबा बा सोलोंथाइ लायाब्ला मे बे सिस्टेमखौ माने बुजि मोनो आरोना। नों माने ओ बुजि मोनो। हानाय नङा आरो बिदि।
ओमफ्राय ओरैनो दा नोंथाङा बेफोरनिफ्रायथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय
औ।
औ दा बे सुबुं माहारिया
औ।
गावनि जिउखौ राहा दानां दानायनि सायावथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नोंथाङा।
औ।
दा आरो माबाफोर बुंबावगोन सानदों नामा?
आरो दंबावो जेनेबा जोंनि जोंनि ओ इण्डियाखौ जेनेबा बेलेग कान्ट्रिनि बायदि डेभलप खालामनो थाखाय जों बुहुत बिथिङावनो दावगानो गोनां दङ'। ओ आ मा होनगोन बेखौ जोंनि बे
नै
औ-औ नंगौ मोसानाय औ फारसेनिफ्राय बेफोरबो जेनेबा जोंनि-जोंनि कालसाराबोथ' जेने बा जोंनि ओ ट्राइबेल कलसारेल जा बा माबायानो जा माने बेफोरावबो माने बुहुत माबानो गोनां दङ आरोना ओ डेभेलप खालामनो गोनां जेनेबा जोंनि दा ओ बे बेम्बु क्राप्टनि बुस टु बानाय-बानायनाय बेफोरनिफ्रायबो जों बुहुत ओ माबाफोर बानायनानै जेनेबा कम्पानि टाइपनि बानायनानै जों बेफोरनिफ्रायबो इक'नमिखौ माने माबा खालामनो हायो। जेनेबा डेभलप खालामनो हायो।
औ-औ।
ओ बेमबुक्राबानो जाबा जोंनि ओ मा होनगोन इखो ट्रेडिसनेल ओ ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय दोङो। आखाइनि हाबा अ दङ बिदिनो ओमफ्राय आरो जोंनि जानाय लोंनाय-लोंनाय दङ। आ इदिनो। दाथ बिराद जि आइटेक मोननाय बुस्थु दङना जोंनाव। आसामावनो बिराद जिआइटेक मोनबाय। दा औ मैया दाख्लैसो मोनब्रै मोनबावदों आसामनिनो पेपा माबा इदि बेम्बुक्राफ्टनि बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो बे हेन्दलुमनि मोनदों। कारबि आंलंनि माने बेफोर बे- बेफोर बुस्थु खौ माने जोङो प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे माने जों जुदि इण्डास्ट्रि टाइपनि मोनसे माबा बानायब्ला आरोना। बेफोरखौ माने जोङो ओ ग्लबेल लेभेलाव लांनानै जेनेबा जोंनि मार्केट जोंनि इकनमिखौ माने डेभलप खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो। बेफोरनि अन जोंनि ओ जो-जोंनि जेनेबा बे ओ मा होनगोन इखो मा होन नागिरदोमोन बावगारलायलांबाय ज। नोंथाङा मायबा बुंसान्दों नामा?
बांद्राय बुंलिया ओरैनो एसे बुंनानै फोजोबनोसै ओ दा आंबो बेखौनो बुङो माने जोंबो गुबुन हारिफोरबायदि बा गुबुन हादरफोरबायादि जौगास- सार जानोब्ला माने बिदि एसे-एसे गोख्रोङै राहा लानांगोन। आरो माने खोब सिनसियारलि जोङो साननांगोन। माने जों मा मावबोला दे मोजां जागोन बा जों माया हाबा मावनानै गावखौ माने गसंथानो हागोन बेफोरखौ माने गोख्रोङैनो साननांसिगोन सिगौ आरो माने ओ ओरैनो दा गोदोनि बायदि द दाब्ला थाबा जानाय नङा बा गोदोनि बायदि जायै लोङै समखौ बारहरबा जानाय नं लिया आथिखाल आथिखाल मुगाया जाबाय मा
जौगानायनि माने औ
कम्पिटिसन जुग बे कम्पिटिसन जुगाव माने जों बयबो साहा फारा बा लेखा गोरों जानानै जुदि गावखौ सिनायथि होनो हायाबा माने गुबुनजों जौगाफानो माने
ओं औ औ नंगौ
दा बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथां दोनथ'सै नामा
अ अ दे ओमबालाय नोंथां ओं गोजोन्थों